थां औ। गोजोन मोनाबिलिनि गाहामहामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आंथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांजों आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय। नोंथांजों आं बर'। फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नों। थाङा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला मा माखौ मिथियो आरो माबोरै बानायनाय जायो नों। थाङा सुंदुयोब्लाबो फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जानाय लोंनायनि बागै होनदोंना नोंथां। ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला। जोङो ओ अनला खारै। आरो नारजि ओंख्रि बेखौ होननानै आं। थियो आरो बेफोरखौ। बानायनायनि बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो अनला खारैखौ गिबियाव जोङो ओ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो अन गुन्दैखौ देनानै लाग्रोयो। आरो बेनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ‌ अराव जेब्ला जोङो दैखौ रुयो अ अ दैखौ जोङो फुदुङो आरो बेयावहाय जोङो माबाखौ अनलाखौ देना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ होनानै बेयावहाय एसे सागं सानानै होयो आरो नोंथां। औ नोंथां ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगो से बियो ओ जेब्ला गोदौगोन अब्ला बियाव जोङो मोननायखौ नुनो मोनगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो?
औ औ नोंथां। नारजि ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ ना फाथोनि बिलाइनि गोनांथि जायो जेरै जों फाथोखौ फोग्रोनानै लानाय जायो फोखांनानै जेब्ला बे फा थोआ रागोन गोजौ जागोन अब्ला बै फाथोखौ जोङो हानानै बा खायसे खायसेया हायोबो आरो खायसे खायसेआ बिलाइखौ खानानैबो फोरानो।
औ नोंथां।
बे थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो फाथोखौ गायनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहा हाय बै फाथोआ जेब्लानाखि रायो बा गोरा जायो अब्ला बै फाथो फाथोखौ जोङो हानानै न'आव लाबोनानै ओ स्नि सानस बा दाइन सानसेसिम जोङो फोराननानै लाग्रोनाय जायो। औ बेनि उनावहाय जों बेनि बिलाइखौ खानानै खानानै जा जायो।
औ नोंथां।
औ जाय बि- बिलाइखौ जोङो नारजि बुंनाय जायो। बै खौहाय जोङो बेफोरबादिनो ओ गुरै जानायनि थाखाय गिबियावनो दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां औ।
औ दैयाव सोमनानै ला-लाखांना लानानै बेनि थाराफोरखौ बासिनानै लाग्रोयो।बेनि उनावहाय जोङो नारजिखौहाय संनो थाखाय ओ दैयाव रु-रुग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय खा-खारै इसे होनानै होयो। जाहाथे बे बे नारजिनि बिलाइया गेब्लेयो।
औ नोंथां।
जोङो बेखौ बायदिसिना रोखोमनि दाउ बेदर बा अमा बेदरफोरजोंबो जानायजों गोबां नुनो मोनो नोंथां।
औ। नोंथां आरो आं बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे नोंथाङा अनला खारैखौ माबोरै सङो? बेनि सायाव आङो एसे सुंथाबैब्लाबो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। ओ अनला अनला खारैखौहाय संनो थाखाय जों गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जानानै फैयो। औ जायखौ जोङो मा-माइरंनिफ्राय माइरंनिफ्रायसो मोननाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो उम औ माइरंखौ गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो। औ बेखौ दसे सम सोमनानै ला खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ थबसियाव बा उवालाव बा आथिखाल मुगायावथ' गोबां रोखोमनि
औ।
बेबादिनो मेसिन मेसिन ओंखारबाय बेफोरावबो जोंङो बे माय माइरंखौ गुन्दै खालामनो हायो बेखौ गुन्दै खा औ। बेखौ गुन्दै खालाम खांनायनि उनाव जोङो। ओ जोङो दैखौहाय सारायाव बा खान्थायाव जाननानै लाग्रोनाय जायो। औ बे-बेनि उनाव जोङो बै अन गुन्दैखौहाय इसे इसे गारना गारनानै होनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो। औ खेबसेयैनो लखबनानै होयोब्ला बै अ-अनलाया अनलाया। गथा गथा जागोन बेनिखायनो। जों जोङो बेखौ इसे इसे गारनानै होबाय थायो आरो। बेवहाय सागं सानानै होनाय जायो।
औ नोंथां औ।
बेनि उनावहाय जोङो बे-बेवहाय। खा-खा-खा-खारैबो लुना होनाय जायो। जायखौ जों बुङो जों अनला खारै बेफोर बायदिनो जोङो। अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बेखौ। ओ दाउ बेदरजों बा बेफोर बायदिनो। अमा बेदरफोरजों फोरजोंबो जों जानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा औ नोंथां।
आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो मोनसे मिथिनो लुबैबावो जे जोंनि बे अनला खा जोंनि
औ
ओ ओंख्रिफोरनि बागै बुङोब्ला जे अनला खारै आरो नारजि ओं ओंख्रि जों बेनि सायाव सावरायबाय।
औ औ नोंगौ ओंख्रिफोर मा मा ओंख्रिफोर सङो नोंथाङा औ नोंथांनि बर'नि आह नोंथां बे-बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ जेरैहाय ओ जायखौ बुङो नाफाम। बै नाफामखौ जोङो। बानायनो थाखाय गिबियावनो ना गोराननि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नोंथां औ।
औ बेखौ ना गोरानखौहाय जोङो न'आव गैयाब्ला। बा खाथि खालानि बाजार गलाफोराव लायनानै फैनाय जायो बा। जोङो नङाब्लाबो। खाथि खालानि फुख्रि बा दैमा दैसा हाखर हाला बिलोफोरावबो जोङो। ना-नाखौ गुरनानै लाबोनानै लाबोनाय जायो।
औ नोंथां औ।
बेनि उनावहाय जोङो बै नाखौ फोराननानै लानाय जायो। फोरान जेब्ला फोर फोराननानै रानखाङो अब्ला जों बेखौ ओ देनानै लानाय नुनो मोनो जोङो। खायसे खायसेया खायसे खायसेखौ। देनाय देनाय नुनो मोना जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर बायदिनो। उवालाव बा बेफोर मेसिनफोराव जोङो देनानै लानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ
थिग बिदिनो बेवहाय नाफाम बानायनो थाखाय जोङो खोनानो मोननाय बादिब्ला थास' थास' गोसोमनि थारा बा बिलाइनि गोनांथि जानानै फैयो। औ बेनि बेनि थाखाय जोङो थास' बिलाइखौ थास' बिलाइनि बिलाइ एबा थाराखौ जोङो हानानै लाबोनानै बेखौबो देग्लिनानै लाग्रोनाय जायो। औ बेनि उनाव जोङो बेखौ सोनानै दोननो थाखाय जोङो मोनसे औवानि हासुंनि गोनांथि जानानै फैयो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो औवानि हासुङाव सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ।
थिग बिदिनो जोङो बेयावहाय ना गोरानखौ आरो ना गोराननि गुन्दैखौहाय आरो थास' देन थानि एबा बिलाइनि देग्लियनायखौ जोङो बेवहाय नारसो नारसो सोनानै गोबाव समसिम दोननानै जोङो थिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बैफोरबादिनो औ बैफोरबादिनो नाफाम नाफामखौ बानायनाय जायो नोंथां आरो बेनि आरो बेनि बेनि जे गोथाव जानाय बे बैबो जोबोर जोबोर मोजां नोंथाङाबो थ' नाफाम जाफेरबाय जानांगौ नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां आं बेखौनो मिथिबावनो लुबैयो जे बे ना मोनथामनि अनगायैबो बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोरनि मुंफोरखौ बुंनो हाबावगोन नामा नोंथाङा?
नोंथां बैफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दंबावो जेरैहाय जों जायखौ सबायजों साम' बै बैखौबो जों बर'फोरा गोबां रोखोमनि जानाय नुनो मोनो जों नोंथां। बेफोरबादिनो जों औ ह बैफोर ओंख्रिफोरनि अनगायैबो जोंहा बायदिसिना रो-रोखोमनि ओंख्रिफोर दंबावो जेरैहाय जा ओै जारिफोरबो दङ ओ बेफोरबायदिनो हाग्रानि थास'फोरखौबो जों जानाय गोबां नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय जेरैहाय खिफि बेन्दों दिंखिया बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनाय जों जानाय नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ।
आथिखालाव ओंखारनाय गोबां रोखोमनि मैगंफोराथ' गोबां रोखोमनि दङ। बेफोरखौ जोङो एसे सिगाङावसो सावरायखांबाय नोंथां।
औ नोंथां औ आरो आतसा नोंथां नोंथाङा बैफोर ओंख्रिफोरनि बागै संनाय खावनायनि बागै
बे एसे जारि बेफोरनि ओंख्रिफोरनि बागै
नोंथां आङो बेनिखौथ' मिथिनाया नोंथां नोंथाङा गुबुन बेलेग मोनसेनिखौ मिथिनो लुगैदोंबा सोंजागोन नोंथां?
औ नोंथां आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां ओ जे जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिया बै
फै आ बुंनोसै नोंथां ब ओंख्रि औ औ बर' हारिनि आंगो होना नोंथां आ सानो नामा औ नोंथां थारैनो बैफोर मै फोराबो जोंनि बर'फोरनि आं आंगो मैगं होननानै आङो सान नोंथां मानो होनोब्ला बैखौबो जों गो गोबां रोखोमनि संनानै जानाय नुनो मोनो जेरैहाय जों ना गोरान जों जों बा नाथुरजों मैथाजों बा बा मैथाजों खांख्राजजों बैफोरबादि जानायखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो बे ओंख्रिखौ जानानै जोंङो जोबोर गोजोननाय मोनो
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन
औ जाबाय औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि माखासे ओंख्रिफोरनि बाबै बैबो खोथाखौ नोंथाङा फोरमायनानै होबाय बिनिफ्राय आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नों
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबफाय थाबाय नोंथाङाबो माखासे मिथियै ओंख्रिफोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय
औ नोंथां औ दे बिदिब्लालाय नोंथां औ